हेलौ
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा मा खालामदों?
अ ओरैनो दं नोंथां।
ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां।
ओहो जाथ'वाखै
ए जोंथ' बैसागुनि सोमोन्दै टपिकखौ लादोंमोन नालाय नोंथाङा रायज्लायनो दसेखौ सम होनो हागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
अ होमबा जोङो सावरायनोसै होनबा ना नोंथां।
औ औ सावराय जागोन।
दा जोङो बैसागुनि टपिक लादों नालाय जोङो बैसागुआव जोङो बैसागुखौ एक थारिख बैसागनि एक थारिखआव जोङो बे एक थारिखनिफ्राय जोङो बैसागुखौ खुंलांनाय जायो। जेरै मोसौ थुखैनाय मो मोसौ थुखैनाय बोरमा बिसोरखौ जोङो थुखैनायाव जोङो सोरबा सोरबा लाव फान्थाव बिदिनो अनेक माबानानै जाबसिं थाइखा बेसोरखौ फान्थाव बेसोरखौ जोङो औवाजों जा माला सुनानै जोङो मोसौफोरखौ जोङो आरामै थुखैनानै सोरबा सोरबा होनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिफा बायदि दाजा होननानै सोरबा सोरबा बुङो। दानि दिनावबा दाथ' जोङो बिदि आरामै मोसौखौ थुखैनानै जोङो जा लावथिजों बुवालासिनो। जोङो जाबसिंजों आरामै दुब्लि बारियाव जोङो बुयै बुयै लासै लासैनो थौ थौ होननानै जोङो होनानै लाङो आरो बिदिनो थाङै थाङै जोङो मोसानाय समफोरावबो जोङो जोंनियावथ' दा सिगाङो बैसागु सम माव जों ओरैनो माबाफोरजोंसो टेपफोरजोंसो केसेरफोरजोंसो जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो मोन सिगांनि समाव दानि जुगावथ' जोङो बुहुद सोलायबाय। ओरैबायदिनि जोंनावथ' दा जोङो सेरजा सिफुं दल बिदिनो गरखा बेफोरजोंसो जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो। जोङो गरखाखौ जोङो औवाखौ जोङो बिदिनो दुइ फुटसो जोङो थिन फुटसो जोङो गरखाखौ दान नानै जोङो बेजोंनो खाल्थाव खाल्थाव होनलायनाय जोङो दामनानै जोङो बैसागुखौ एसे गोसा गोसा माबानानै दामनाय जोङो दलजों लोगोसे सोरबा सोरबा सेरजाजों बिदिनो जोङो आरामै जोङो जोंनि गामियाव जोङो मोनथाम हा मोनथाम माबायाव मोनब्रै सेंग्रा सिख्ला बिहामजो ओमफ्राय गागि ओमफ्राय बोराय बुरै गथ'फोरखौ बाद दोननानै जोङो आरामै बै सागुआव ज' ज' बोरया बोराय बुरैया बिहामजोआ बिहामजो सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ज' जानानै ओरै गामि दरसेखौ जोङो आरामै रंजानानै बिदिनो आरामै रंजायै रंजायै रंजानानै जोङो जोबनाय समाव जा बेसेबां रांफोर मोनदों एबा फैसाफोर मोनदों जोङो बेखौ दोननानै जोङो साननै सानथामसो बैसागु बायनायनि उनाव जोङो आरामै बेयाव अ माफोरखौ बेदरफोरखौ जोङो बायनानै जायो आरो दा नोंथांमोनथिं ओमफ्राय बेफोरबायदि बैसागुआव माबायदि फालियो ओरैनो दा बायदियाव जों ओरैनो बक्सफोरजों मोसायोना ना ओरैनो खाम जथाफोरजों मोसायो एसे नोंथाङा फोरमायनानै होलाय।
औ औ बैसागो होनब्लाथ' जोंहा बैसागोआ बर'फोरनि बर'फोरनिनो बय निबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो नङा ओमबा नोंथां ओ बैसागआ औ बैसागोआनो जोंनि बैसागोनि समावनो जोंहा बयबो सुबुं माहारिया गावनि दुखु दाहाखौ दोनथ'नानै बैसागुनि समाव बय बो रंजायो। बैसागुआ जोंहा चैथ्र दानि जोबथा खालिनिफ्राय जागायो। बेबायदिनो जोंहा मोसौ मोसौफोरखौ ओ जेब्ला जा बोसोर गोदाननि मुङाव बयबो मो आबाद मावनो थाखाय मोसौफोरखौ ओ थुखैनानै लायो माने जोंना बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दं जे बिदि दा जोंहा हाल एवनो थाखाय बा बेबायदिनो हाल‌ एवनायनि समाव जाहाथे बे मोसौफोरा बेमार आजार जाया बेनिखायनो जोंहा ओ लाव फान्थावजोंहाय मोसौफोर मोसौखौ खुबैनानै बे ओ दि ओ माबा ओ मोसौखौ बुज्रावनानै होयोब्ला बेबायदिनो लाव फान्थावफोरखौ बोसोर गोदाननि मुङाव मोसौनो जाहोयोब्ला हाल एवनाय समाव मोसौफोरा बेमार आजार जाया आथिंफोरा जेबो जाया होननानै फोथायो। आरो नोंथां बिनिखायनो बिनिखायनो जोंहा बैसागुआवहाय मोसौखौ लाव फान्थावजों खुबैनाय जायो थुखैनाय जायो आरो। जोंनि गे जोंनाव जोंनि ओनसोलाव मा होनो मोसौनोहाय माने ओ थौनि हांगारखौहाय थाव गुबै लागायनानै बे थालिरनि थारा जोहाय माने ओ दद दद होयो आरो फथा बेबायदिनो मोसौनि मोदोम मोनफ्रोमावबो दद दद दद होयो आरो माने बेनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ माने ओ बर'फोराथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बेबायदिनो थायोमोन नालाय माने बेबायदिनो आरो ओ गोदो थायोमोन बेनिखायनो जोंहा बैसागुनि समाव मोसौखौ उदां खालामनाय जायो
मोसौफोरा उदां खालामोब्ला माने हाग्रा बंग्राफ्राव थांलाबायो बेबाय बिदिनो गोदोनि दिनावथ' गोबां जिब जुनारफोरा हाग्राफोराव थायोमोन बेनिखायनो जाहाथे ओ गा माबानि हाग्रानि हाग्रानि गाज्रि जुनार बादफोरा बा ओ बेबायदिनो गिखांथाव जिब जुनारफ्रा मोसौफोरखौ खहा खालामा ओ नो बेबायदि फाख्रा सिख्रा नुनानैहाय मोसौफोरखौ माने जेबो खालामा गियो होननानैहाय जाहाथे मोसौ फोरा मोजाङै मोजां न'वाव सफैफिनो बेनि थाखाय जोंहा बे फथाखौ होनाय जायो होननानै फोथाय नाय जायो आरो दिनैसिमबो जोङो मोसौनो बेबायदि फथा होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेबायदिनो जोंनाव ओ बैसागो ओ बैसागोनि जोंहा एक तारिक जायखौ सेथि सानखा सेथि सान होननानै बुङो बेयाव जोंहा न'खरनि न'खरफोराव जोंहा सारस्रांनाय जायो माने गेदेरा उन्दैखौ मान होयो
ओ बेबायदिनो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो गावजों गाव खुलुमलायो बेबायदि ओ नेमखान्थि दं आरो जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो ओ उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय सनमान होनाया दङ नालाय जोंनि समाजावहाय औ औ दासिमबो जोंहा ओ बैसागोनि एक थारिखआव गेदेरफोरनि मान लायोबा साननायफोरा जाफुङो माने होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो जोङो गेदेरखौ दिनैसिमबो मान होनाय खान्थिखौ जोंहा फालिबोगासिनो दङ
बेनि उननिफ्राय जोंहा बैसागुफोरखौ मोसानो थाखाय लायो बैसागुखौ बैसागो बेबायदिनो बैसागुनि बैसागोनि समावनो जोंहा बाय बाहागिफोरा आलासि खुरमाफोर जालायनाय दङ नेमखान्थि दङ दासिमबो जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबाफोर जेनेबा बिहामजो फिसाफोरा हाबा हरनायफोरा माने बिहाव बिखुनजोखौ खुलुमहैनाय बेबायदि नेमखान्थिखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो माने बावाखै आरो गोदो जेरै दंमोन बेबायदिनो दङ बेनि उनाव जा नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों माने मोसायो जोंनिथिंबो मोसायो नोंगौ जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनिफ्रायनो माने खाम सिफुं थरखा बेबायदि जाबस्रिं लानानैनो। ज' ज' मो फायो। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो माने थख' थख' मोसायो आरो हानजा हानजा ज' ज' मोसायो बिदिनो मोसाखांनानैहाय बिथाङा जाबायदि बुंलांदों मोसानाय जोबब्लाथाय जोंनियावबो बेबायदिनो मोसानाय फैसा बा रांजोंहाय जयैनो माने बैसागुनि मुङावहाय बयबो मोनसे मोखां नायलायलाय होनानै जोंहा खाना जायोबा खाजि जायो आरो नोंथां बयबो बे बेबायदिनो बैसागुखौ जोंहा बैसागुखौ बयनिख्रइ देरसिन फोरबो हिसाबै रंजा बाजा दा खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों आथिखालाव मोनसे नुनो मोनबावो मा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो बैसागुनि मुङाव जोंहा बैसागु बिदाय होननानै बुङो जायखौ बेबायदिनोनो आथिखाल। जोंहा बैसागुखौ जौस्रङाव महर होबाय माने आथिखालाव सोलायनाय महरखौ मोनबाय बैसागो बिदाय। हिसाबै जोंहा जे जौस्राङावहाय बैसागुखौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि बैसागु बिदाय बा बहागि बिदायफोरखौहाय जौस्राङाव फालिनाय बा फिलआव फालिनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां।
दा जोंथिंबो बिदिनो जायो जा माबानानै जोङो। बिदिनो जों गामियाव मोनब्रैया जायो नालाय बोराय-बुरि सेंग्रा सिख्ला बिहामजो गागि बोराय-बुरै जोंनियाव माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि बानायो जोंनि बैसागुआव जा जोंना सामोन मोनबै मोनब्रै माबाया मोनथामा गागि बिहामजो बोराय बुरैया सेंग्रा सिख्लानो जोंनियाव बैसागु मेला जोबथा फिथाइ होनो थाखाय जोङो सेंग्रा सिख्लानो बिदिनो दुइ हाजार दुइ हाजार बिदिनो रां अनसुंथाइ सेंग्रा सिख्लानो जोंङो हरो आरो माने बिसोरो मोजाङै कालचारफोरखौ मोजाङै लाखिदों बर'नि कालसार बैसागुखौ जोङो जोबथा बिदायखौ मोजाङै लाखिथों होननानै जोङो बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ हरो आरो दा बिदिनो जोङो आरो। आरामै जोङो। पेन्देल बानायो औवाफोरनि रओ थुम्बु आराम खोंनानै जोङो। बिदिनो सासे सानै जा मेथाइ खनगिरि बिसोरखौ जोङो लङो लङो हरनानै आरामै स्टेज बानायनानै जोङो बिसोरखौ। लाबोसै लाबोनानै जोङो आरामै रंजायो जोङो हरसेखौ बिदिनो रंजायै रंजायै रंज जानानै जोङो हारा मैखोम बिदिनो मिलायनानै ज' जालायनानै खौसे जानानै जोङो बेखौ खुंलाङो आरो।
औ औ औ जायो नोंथां नोंथांमोन। जाबायदि माने बैसागु फोरबोखौहाय जा बिदाय होयो बैसागु जोब जोबनाय समाव जोंनिथिंबो बेबायदिनो खालामो माने सोरबा रोजाबगिरि बा मेथाइ खन गदि लहरनानैहाय बयबो माने बैसागु जोबथा फोरबो हिसाबैहाय रज गावनि दुखु सुखुखौ जाहाथे बावगारो बेनि थाखाय जाह हरसे माने रंजानाय जायो आरो दसे समब्लाबो
ह
औ दायो हबा नोंथाङ जा समाबो जानानै फैबाय। औ अब्ला जा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
जागोन दे नोंथां जागोन दे होमबा नोंथां।
औ दे